हेलौ।
औ खोनादों ना नोंथां?
औ औ खोनादों नोंथां औ।
जोङो ओ न'खराव मा मा मैगं थाइगं गायनाय जायो बिनि बागै सावरायनो हागोन ना नोंथां? औ जागोन दा आङो मे न'खराव मे गं थाइगं गायनायनि बागैएसे फोरमना होगोन सानदों नोंथांनो।
औ औ दे फोरमायदो।
जोंनिया न'खराव गोबां नखरावनो गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगं थाइगं गायनाय जायो आरो दा बेफोरनि गुबै थांखि यानो जाबाय न'खराव सानफ्रोमबोनि जिउआव जोङो मै ओंख्रि जानो थाखाय बाहायनाय बेजों लोगोसेैनो न'खर खौ। ओ एसे एनै रांखान्थियारि मुलाम्फा मोननो थाखायबो जोङो बेफोर मैगं थाइगंखौ गायनाय जायो आरो आरो खायसे सुबुं फोरा बेखौनो गिदिर बेफार फालांगि खालामनायावबो लांनाय जायो आरो। दा बेनि बागै नोंथाङा नोंथांमोननि न'खराव मा मा रोखोमनि मैगं थाइगं गायनाय जायो? बेफोरनि बागै आंनो फोरमायनो हागोन नामा?
औ जागोन नोंथां फोरमायनो हागोन बिदिब्ला आं दा जोंनि न'खराव मा मा मैगं थाइगं गायो बेखौ फोरमायनोसै नोंथां बुंनाय बायदिनो जेनेबा जोंना सानफ्रोमबोनि बाहाय जानाय सानफ्रोमबोनि जानो थाखाय ओंख्रि बेनि थाखाय जों मैगंखौ गायो नङा ओनबा? आरो बिनि अनगायै जोङो नखर सुं- खुंनो थाखाय जेनेबा जा ओ थाइसे थाइनै रां खामायनो थाखाय बेखौहाय बेफार फालांगि खालामनायनि बा हाथाइ बाजाराव फानहैनाय बिनि थाखायबो जोंना मैगं थाइगंखौ गायनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
ओरैनो ओ दानि समाव आरोना दाथ ओ दैज्लां बोथोरनि सम नङा होमबा नोंथां दानि समाव जोंना खांख्रि खला, खुमब्रा, भिन्दि, मैथा ओमफ्राय बिदिनो सबायबिमा बेफोरखौ गायो आरोना नोंथां
औ नंगौ
औ गुबुन जोगोनार बेफोरखौ गायनाय जायो आरो नोंथां
औ
दा नोंथांमोननियावलाय मााबा बिदि जेनेबा मा मा मैगंखौ गायो नोंथाङाबो फोरमायना होदो दे
औ जागोन ओ दा नों नोंथां बुंनायबो सोरजिगासिनो दा बेनि बायै आं बुंग्रोनो सानदों दा नोंथांमोननाव थानाय बायदिनो जोंनाव बेखेयानो दङ ओ गिबियावनो जोगोनार, खुमब्रा
औ
फान्थावबो मोननो थाङो दा खांख्रिखला आरो बेजों लोगोसेनो मैथा गोजा आरो मोनसेखौ जोङो जायखौ गोखा मोनजायो बेखौ मैथा बांगाल होननानै बुंनाय जा
औ औ नंगौ नोंथां
औ आरो बेजों लोगोसेनो ओ गुबुन गुबुन जेरै मा होनोमोनलाय ओ दैज्लां बोथोराव मोननायखिनिखौ आं बेखौनो बुंबाय दा बि अनगायै आङो मेसें बो बोथोराव मोननायखौबो बुंनो सानदों नों थांनि सिगांआव ओ दा दैज्लां बो सिगाङाव जोङो लेस्रा बिफांखौबो मोनबावो जोंनि न'खराव आरो बिनि अनगायै मेसें बो थोरनिया जाबाय आलु
औ
मैगं-थाइगंनि नामखौनो बाव जोलाय लांबाय। आलु मोननाय
औ लाव लावखौबो मोनोदां ना नोंथां औ लावबो मोनो।
बेजों लोगोसेयैनो जोङो दाथा ओम मेगं लाफा लाफा सायखखौथ जोङो माबायावसो मोन बारियावसो मोननाय जायो लाय ओमफ्राय टमेटखौ मा बोथोराव मोननाय जायोमोनलाय?
टमेटखौबो गोजां बोथ गोजां बोथोरावनो मोनो नोंथां ओमफ्रायो औ जेनेबा ओमफ्राय मुला
औ औ औ आरो जोङो था मा होनोमोनलाय बेखौ थारुन थारुनखौबो जों दैज्लां बोथोराव मोना होनबा। औ थारुनखौबो नखराव गायनाय जायो दा बेबायदि गोबां दङ जोङो दा गोसोआव फैयासै आरो नुब्ला गोसोआव फैयो अब्लाबो औ। नोंथांनियावबो गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगं खालामनाय जायो जानो हागौ। जोंनियावबो बेबायदिनो बानायो औ दा नोंथाङा बुंनो हागो गोन नामा बबे मैगंखौ नोंथाङा साबसिन मोजां मोनो।
आङो गोजां बोथोरनियाव लाफाखो लाफाखौ जानो जोबोद मोजां मोनो नोंथां ओमफ्राय दानि दैज्लां बोथ थोरनियाव आङो ओम थास बिबार
औ औ औ ओ आंबो गोजां बोथोराव लाफाखौनो गोथाव मोनो। आरो बेजों लोगोसेयैनो दैज्लां बोथ थोराव मैथाजों नाखौ जोबोर गोथाव मोनो आङो। आरो बेनि अनगायैबो ओ जोंहा थासजों थासजों नाखौ नोंथाङाबो जाबाय जानांगौ। थास' आइथिं आरो ना औ बेखौबो गोथाव मोनो औ आरो बेजों लोगोसेनो थास' बिबारजों दाउ बेदर बा थास' बिबारजों अमा बेदर जोबोद गोथाव मोनो आरो बे फोरखौ औ आरो दा नोंथाङा बे समाव जोङो दैज्लां बोथोरनि समाव मेवाइखौ जाया होमबा? औ मेवाखौबोथ जोबोद गोथाव मोनो दा नोंथाङा मेवानि सोमोन दै एसे फोरमायना होदो दे माजों जानाय जायो।
ओ मेवाखैहाय गुबैयै अनलाजोंनो जानाय जायो नङा होनबा नोंथां। आरो बेखौहाय ओरैनो अमा बेदरफोरजोंबो जानाय जायो दा जोंना मेवाखौहाय मोननै रोखोमाव मोननो हायो नोंथां ओ जेनेबा बेखौ जोंनाथ गुबैयै ओ हाजोआव मोनो हाजोनि मेवआ ओमफ्राय बेखौथ जोंना जोंनि ओनसोलावहाय हाजो एरिया नङा नालाय नोंथां आ जोंनियाव दा ओ औवा गुबै जेनेबा औवा गुबैबा औवा बुरखा होनो जायखौ बिनि खौ बेनिफ्राय मोननाय जायो आरो ना नोंथां बिनि औवा बुरखाबा औवा गुबै जायखौ होनो बिनि औवानि मेवाखौ होजानाय जायो आरो ना नोंथां
औ औ
औ
औ दा मेवाखौ जोङो गुबैयैनो अनलाजों जानाय जायो दा बेनि अनगायै जोङो मेवाखौ ओ माखासे दोनथुमनायनि गेजेरजोंबो जों जानाय जायो आरो
औ औ औ आसार बानायनानै दोननाय जायोना नोंथां औ
होनाय बेनि अनगायैबो बे मेवाखौ जोङो फाजा महरैबो जानाय जायो एवनानै रोखोमनि
औ औ औ नंगौ नोंथां गुबुन- गुबुन जेनेबा नों मा गोसोयै जानो जाजायोआ नो ओंख्रिफोरालाय नङा होमबा नोंथां जेनेबा खायफा खायफा हाब गुबुन जायो खायफा हाब गुबुन जायो खायफा हा बेलेग जों जायो खायफाहा बेलेगसिजों जायो
औ नंगौ
जायहा जायजों जानो गोथाव मोनो बिदि बानायनानै जायो होनबा जानायो नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ
औ
दा जोङो ओ बै बेफोर मैगंफोराव माबायदि हासार बा मुलि बाहायनाय जायो बेफोरखौ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा नखराव नोंस्रा मा मा बाहायनाय जायो ओ जोङो मि थिंगायारि मोननाय हासार बा
औ औ औ औ ओरैनोथ जोंना मिथिंगायारि हास हासार होनबा गोबोर हासारानो गुबै नङा होनबा नों थां बे गोबोर हासारखौनो जोंनियाथ गोबोर हासार खौनो होनाय जायो बिनि अनगा आरो गुबुन जेबोद थ हासार बाहायनाय जाया। ओ जेनेबा ओ नोंथां जोंना रासाय जेनेबा जोंना बाजाराव मोननाय हासार जा रासायनारि हासार बेखौ जोंहा बियो जोंनि देहानि थाखाय मोजां नङा नङा होनोमबा नों थां जा न'आव जानो थाखाय गायनाय मैगं बेफोराव जोंहा जेबो बिदि रासायनारि हास हासार बा बाजाराव मोननाय हासार बेफोरखौ होआ ओरैनो मिथिंगायारि हासार होस हिसाबै गोबोर हासारखौल होनाय जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ औ ओ जोंनियाथ' मोननैख खौ बाहायनाय जायो होननानै बुंनांगोन। मानोना आथिखालाव जोङो मैगं बागान खालामोब्ला जोङोम माखासे एम्फौफोरखौबो गिनांगौ जायो आरो दा बिनि थाखायनो औ बिबार बारनाय समावनो जोङो माखासे एम्फौ थैनायनि मुलिखौबो होनाय जायो आरो बियो देरबा जि माखासे एम्फौनि एम्फौनि थाखाय गाज्रि जाहैया बेनि बेखौ नायनानै जोङो बिबारनि समावनो जोङो बैफोर मुलिखौ होनाय जायो। जेब्ला नाथाय एम्फौ ओ फिथाइ देरगोन अब्ला बेफोर एम्फौनि मुलिखौ होनायज जे आरो मानोना बियो फिथाइफोराव गाज्रि गोहोम खोख्लैयो आरो जोंनि जानायनि थाखायबो देहानि थाखाय गाज्रि जायो आरो औ दा बिनि अनगायैबो जोङो गोरलै समाव जोङो माखासे गोबोरखि हासारफोरखौबो होनाय जायो। आरो मोनसे बरफोररा मोनस गोदोनिफ्रायनो रोंबोनायदि लाफा मैगं मावनाय समाव जोङो। लाफाखौ ओ खुवा खुनायनिफ्राय खुवा खुनानैदि लाफानि बिलाफोरा माखसे सान खामनानै गाज्रि जायो होननानै बुङो जोङो जायखौ दा बिनि थाखाय जोङो नख नखरनि नखरावनो मोननाय ओंखाम ओं ख्रि संनायनि जा बननि हाथफ्लाफोर बेखौ बिलाइनि सायाव गारलानानै होयो आरो दा बेखौ नोंथाङाबो मि मिथिगौ जानांगौ
औ मिथिगौ नोंथां बेखौहाय जोंनि नखरावबो बाहायनाय जायो औ
जोंनि लाफा मैगंफोरा खुवा खुनायनिफ्राय गोजानाव थायो आरो खुवा खुनायनिफ्राय गाज्रि जानायनिफ्राय गोजानाव थायो आरो आरो दा बेजों लोगोसेनो बै समावनो जोङो आलुखौबो एखे बोथोरावनो मोननाय जायो आलु बिलाइफोराबो खुवानि समाव गाज्रि जानायखौ जों नुनो मोनो जायनि थाखाय जोङो आलु बिलाइ फोरावबो बैफोर हाथफ्लाखौ होनानै गाज्रि जानायनिफ्राय होबथायो आरो।
औ औ औ नंगौ नोंथां नोंथां बुंनाया सैथोआनो नोंगौ बियो थारैनो नोंगौ जोंनियावबो बेखौ बाहायनाय जायो नोंथां आं दा नों लाफा मैगं होन्दोंना बेयाव मोनसे खोथा गोसोखांदों जोंना लाफा ला फाखौ लाफा बेगरखौ जेब्ला फैयोे हेब्ला जोङो लाफा बेगर खौहाय नि निहिराव दोननानैहाय बेयो मोनायाव हराव नि निहिराव दोननानैहाय बेखौ अखानाय है फुङाव जेब्ला फोगोन हेखालि बे लाफानि बे बेगरनि बिगुरखौ खुनानैसो फोनाय जायो नङा होनबा नों थां बेखौ नोंथाङाबो मिथिगौ आं मिथिनायाव नोंथां बेखौ जेनेबा बे लाफानि बेगरनि बिगुरखौ मानो ओ खुनाय जायो होनब्ला आं मिथिनायाव माने जाहाथे लाफाखौ जेब्ला लाफा मैगंखौ जों जेब्ला जागोन लाफा बिलाइखौ जेब्ला ओंख्रि संनानै जागोन अब्ला ओ ला फायाव जेनेबा सुमु सुमु मोनजाफायानो नों थां आरो फिस्ला मोजां जायोनो बिनि थाखाय बे लाफानि बेगर खौ ओ खुनानै बिगुरखौ खुनानै फोनाय जायो होननानै आं मिथिगौ नोंथां नों
अ अ बिनि अ बिनि बागै आङो गुबुननाव सोंनाय जाथवाखै सा जायाखैमोन गि ओ सिगांफोराव नाथाय आङो बेखौ गावनो हारसिङै साननानै लादोंमोनआरो आंनि साननाया ओरैबायदि ओ मानोना मोनफ्रोमबो बेगरफोरानो ओ दैयाव सोमालासिनो जोङो गुरै खालामनो हाया आरो खिलिनो गोब्राब जायोआरो दा जेरै जोङो माइखौबो गिबियावनो सोमनानै लाग्रो सानसे गाहाम दा बिनि उनावसो जोङो फोथाराव फोनाय जायोआरो आरो दा जोङो लाफा बेगरनि बेलायावबो आं बेखौनो सानदों लाफाखौ दैयाव बेगरखौ दैयाव सो सोमग्रायनायनि उनावसो बेखौ गुरै खालामो बिनि उनावसो जोङो फोथाराव फोनो लायोआरो आरो मोनसे बाथ्राया आं साननाया जाहैबाय जिखुनु जिहेथु जोंनि ओ मेसें बोथोराव हाया गोरान जायो नङा होमब्ला बे गोरान जानाय जाय गायाव जोंनि बेगरफोरा गिसि जानानै ओ खिलिनो गोब्राब जायो आरो बिनि थाखायनो आं सानो बैफोर ओम बेगर फोरखौ दैयाव सोमखानायनायनि उनाव गोरान हायाव फोनाय जायोआरो आं बेखिनिखौ मिन्थि
औ नोंथां ओ नोंथां बुंनाया सैथोआनो ओ आंबो बेखौनो साननानै लाब बाय दा खिन्थु आं जा बुंदोंमोन बे खौबो जेनेबा आङो बिदिनो खोनाबोदोंमोन आरो बिदि-बिदि जायो होननानै जानांगौ बेबो सैथो औ औ औ बेबो सैथो जानो हागौ नोंथां बुंनायाथ' थारैनो सैथ जाखागोन, ओ मानोना ओ दैनिबो गोनां जाखायो आरो गुरै बेयाव जा सुंखावनो थाखाय बेयाव दैनिबो गोनांथि जाखागोन आरो गुरै जानांगौ नङा होनबा नोंथां औ नंगौ सैथोनो नोंथां ओ दा होनबा जों बि बेनियावनो जोंनि रायलायनायखौ दोनथ'नोसै नोंथां समाबो जाबाय,
औ जागोन नोंथांनिफ्राय बेफोरनि बागै मिथिनानै गोजोननाय थाबाय।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां गोजोनथों।